औ औ औ नोंथांनिया खबरा बोरै?
खबरा आंना गेजेरावनो दंथ'यो नोंथां। उम आं नोंथां ओरैनो दं दा।
ओ नंगौ नामा?
ओरैनो दुब्लिथिं एसे ओंखारबोदों आङो ओरैनो
औ ओंखाम जाखांबाय नोंथाङा?
ओंखाम जाखांबाय औ
औ नंगौ नामा?
नालाय खबरा माबोरैथो?
आंना बिदिनो गेजेरावनो नोंथां ओइ दा फैगौ नै आसाम पुलिस ओ बि टि सि फरेस्ट बेफोराव बेफोरनि एसे थाग थियारि बानायगासिनो दङो खारन नै लाइफआवबो
जोबोद मोजां।
औ कारन नै लाइफआव एसे माबा खालामनांगौ नङा बा जोङो फैसा आरजिनांगौ लाइफआव न'खर खुंनांगौ बिनि थाखायनो एसे ओ साख्रिफोर खौबो साख्रि बाख्रि गोनांथि जायो आरो बेनिखायनो एसे खस्थ' खालामगासिनो दं बेफोरनि थाखाय।
दे नोंथां जोबोद मोजां बाथ्रा नोंथाङा ओरैनो थायाखै।
औ अब्ला जोङो टपिकखौ रायजलायनोसै नामा जोंनि टपिकखौ अब औ जोङो टपिकखौ ओ आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव रायलायनि नोंथां।
आबहावा गुबुंले जानाय ना?
औ नोंथाङा मा सानो आबहावा गुबुंले जानाय बुङोब्ला? मानो थाखाय ओ जोंनि नै ओ आबहावाया ओ गुदुंनिफ्राय गुदुङाव बिदुङा ओ जे नेबा साना मानो थाखाय गरम जागासिनो दङ' साना माने बुहुम माबायाव गोग्लैयोथ' ओ मानो थाखाय इमान ओइ अ बिदुं बांगासिनो दंङ' दासान्दि नोंथाङा एसे खोन्थाबानो जाबाय सावरायनानै
उम उम उम अ अ आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला थ' नोंथां फंसे रावाव बुंनानै फोजोबनो हाया जों बेखौ मानोना आबहावा गुबुंले जानायावबो गोबां ओ गोबां बिथिङाव माने गुबुंले जानाय सर बेफोरो सरजाबफाना जेरै हा गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानाय बेफोरो गासिबो सरजाफाना थायो नङा होमबा नोंथां उम दा बिदुं बांनाय होनना बुङोब्ला जोङो बुंनो हागोन जे बे बिदुं बांनाया मेनलि दंफां लाइफांनि खमायलांनाय गारि मथर बांनाय सुबुं अनजिमा सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गारि मथरा बांबाय नोगोर सहरफोरनि बिबाङा बांबाय बा नोगोरफोराव थांब्ला जोङो दंफां नुनो मोनला जोङो दंफां लाइफां नुनो मोना ओमफाय बेफोराव आरो गासिबावबो न'फोरा बिल्डिंफोरनि बिल्डिंस कंक्रिट नि नङा होमबा नोंथां ग्लासनि बेफोरनि थाखायबो बिदुङा बिदुङा गोबां बाङो आरो दंफां लाइफांफोर गैयिनि जाउनावबो अखा हाया अखा हायैनि थाखाय ओ मा होनो बिदुं बाङो अखा जाउनावबो बिदुङा बाङो ओम गारि मथर फोरनिफ्राय आरो कार्बन डाइ अक्साइड गेसफोर गयो नालाय बेफोरनिफ्रायबो बिदुं बाङो आरो बिदुं बांनायजों लोगोसे बाराबो गुबुंले जाबाय नङा होमबा नोंथां
आथिखालावथ' नुनो मोनो नोंथाङाबो ओ ओ एसे ओ ओ माबा मा होनो टाउन जागोन होननानै दंफां दाननायखौ आथिखालाव बुहुत नुनो मोनोना दाब दाब जायगायाव नोगोर औ औ नोगोर जानो गोनांनि थाखायनो दंफांखौ दानो आरोना लामायाव दंफां फां से ओ थाबाबो बेखौबो गारा आथिखालनि जुगाव नै ओम दाननानै माने ओ कंक्रिटनि एबा पाक्कानि ओ लामा बान्ना होयो आरो बेनि जोहैबा बुहुत ओ गरम भाब ओंखारो सान्दुं गोसा जायोबा जिथिया सानदुं ओ ओ गोसा जायो अब्ला सान्दुंङा बेयाव नांनानै ओ गरमा थाबा ओंखारसिगोन आरो
उम उम एक्जेक्टलि
औ बियो ओ कंक्रिटआ ओ बिदुंखौ सोबखांनो हाया बिदुंखौ ओ बिदुंखौ सोबखाङा ओ बिनि फारसेथिं नायोबा हाया ओ जोंनि बे हाया बिदुंखौ सोबखाङो सोबखांनानै जोंनो गुसु होबावोमोन अब्ला जोङो गावनो गाव ओ खहा खालामना लागासि नो दं आरो आंनि बादिब्ला आरो औ आरो नै ओ हा ओ हाग्रा बारिफोर खौबो फरेस्ट जायगाफोरखौबो हाग्रामा फोरखौबो ओ दाननो हमगासिनो दं आरो ओ गुबुन ओ जायगा जाय गायाव दाब-दाब जायगायावनो नुनो होगोन नोंथाङा। दाथ' परेष्ट ज'न होननानै एरिया काभार खा लामागौमानि बेखौ ओ नेसनेल पार्क एबा वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि काभार खालामागौ मानि ओ बिनि दंफां-लाइफांखौ ओ सिरि सिरि दानखुमानायबो ओ जोङो नुनो मोनो। ओ आथिखालाव ओ मोनसे ओ ने-खान्थि गैयाबाथाय ओ सुबुंफोरा गाव गावनो खहा खामना लायो आरो आं सानो जेरै-दंफां दान खुमायो ओ अ नङाब्लाबो ओ हाग्रामाफोराव थांनानै दाावसिन-दाउला बुथारहैयो बेफोरनिबो ओ जोंहा इनडाइरेक्टलि ओ डाइरेक्ट नङाबाबो इनडाइरेक्टलि जोंनाव गोहोमानो गोग्लैफिनो आरो। औ औ औ दा नायोब्ला नै ओ सुबुंफोरा पलिथिन होननाय आगजुखौ बाहायबाय थायो मना जा जेराव जा ओ प्ला स्टिक जायखौ बुङो। ओमफ्राय बेखौबो जोङो ओ बाहायनो थ' ओ जों दिहुननोथ' दहनबाय बाट जोङो बेखौ ओ फोजोबनायाव फोजोबनो हाया माने बियो ओरैबायदि बुरजा जाना दं ओ दा बुहुमाव नायोब्ला ट्रिलियन ट्रिलियन जा दं बेखौ जोङो फोजोबनो हाया। खारन बिखौ ओ हाजार बोसोर एक्स' बोसोरबाबो बियो सेवना थांगारा बे हायावनो थाबाय थायो अब्ला जोंनाव बिदुङा मानो बहा बाङा जानो? अब्ला बियो हाखौ हाखौ हानि खामानिखौ ओ हाया जिबायदि खालामोमोन बे खामानिखौ हायाबो ओ थान्दा खालामस्लाबनो हाया। बेनि थाखायनो आं सानो औ आरो बेखौ प्लाष्टिकखौ सावबाबो बिनि धुंया थांनानै गोजौआव थांनानै ओ ओ बे जे थु नै गरम औ बारहावाखौ गुबुंले खालामो। औ, आरो नै उम औ गुबुंगले खालामो बारनि हावाखौबो ओमफाय बे अजन लेयारफोर खौबो नै ओ माबागासिनो सेफायगासिनो दङ जायखौ गोब्बा खालामदों बे गोब्बा खालामनायनि जाहो सानावनो बिदुुंङा ओ माबानानै ओ जोंनियाव गरमसिन गोलैफैदों आरो आथिखालाव। जों उन्दैयाव नायोमोन ब्ला जोङो गरम बोथोरखौ जोङो एथ' गरम मोनामोन आरो। मानो औ औ खारन मानो होनो ब्ला गरम ब्लाबो गरम मोनामोन मानो थाखाय होनोब्ला दं फां जेराव दंफां-लाइफांफोरा औ दंफां-लाइफांफोरा जेथिंबो ओ दंमोन आरो खाथि-खाला जों गरम मोनबाथाय आबै-आबौ मोनजों दसे जिराय हैयोमोन दंफां सिङाव थान्दा मोनोमोन। जों बेफोराव माने थान्दा मोनोमोन आरो आथिखालनि जुगावथ' दंफां-लाइफां, दंफां फांसे ओ गोदोर गैला एक्स' बोसोरनि दंफां गैला आथिखालाव ओ दानफायना ओ दोनो नालाय बेयाव जोङो ओ थान्दा नागिरना मोनला। औवा सिंबो आथिखालावथ' औवाखौबो नागिरना मोनला ओ औवाफोरावबो जोङो थान्दा मोनोमोन आरो। बार हावाफोरफोर फैनानै थान्दा जायोमोन आरो बेफोरावबो आथिखालावथ' औवा बारिखौबो नुला
औवा नुनो थांला दंफां लाइफाङा गोबां मा होनो खमाय बोगासिनो जोंनो जों गावनो गाव जों फोजोबस्रांना लागासिनो हाग्रामाफोरखौबो जोङो सनस्रांगासिनो सानफा एफानो जायनि जाउनाव जों दा गावनो गाव साफार खालामनो गोनां जादों भुगिनांनो गोनां जादों जोङो नङा होमब्ला नोंथां दंफां लाइफां गैयाब्लाथ' जोंनि आबहावाया माबोरै जेनेबा जोंनि एनभाइरनमेन्टआ माबोरै स्टेबोल थानो
औ आबहावा गुबुंले जानाय होनबा मोनसे बाथ्राखो गिबियाव फैबावो बेयाव हाया ओ गाज्रि जानाय हाया मानि थाखाय गाज्रि जायो होनबा औ आबाद माव आबाद मावनायाव जोंनिया दानि जुगाव मानि थाखाय मोजां जाला मानि थाखाय जोङो रासायनिकनि हासारनि ओ सहाय लानांगौ जाखो मानो होनोब्ला ओ सोङोब्ला प्रसन' सोंङोब्ला बेखौनो होनगोनदि ओ जोंङो ओ गिबि गिबियावनो जोङो बेफोरखौ ओ गो-गोबां बिबांनि माबायाव बाहायना लाग्रोबाय आरो लाग्रोनो थाखाय हानि आबाद मावनायनि ओ बे हाया ओ हानिनो नै फार औ औ औ ओमफ्रायो माने हायाबो खहा जानो हमबाय आरो आथिखाल जुगाव ओंखायनो जोङो एम्फौ थैनायनि मुलिफोरखौबो ओ बारा बाहायआनो बसिन ओ दानि दिनाव दानि सबबो बाहायो सब ओ जेनेबा फालांगियारि खालामनानै सब मुलाम्फा लानो बाट जोंखौ ओ अबेबा ओ कनाथिं जोंखौ एसे इनडाइरेक्टलि खहा खालामगासिनो दं बेखौबो जोङो हमदांनायो औ दिनै नङाब्लाबो बे गोबाव समनि बोसोर बोसोर थानानै बे हाया खहा जा खागोन आरो दानि जुगाव आरो बिदिनो दैयाबबो गुबुंले जायो होनना होनना बुङोब्ला बे हासार होनाय नै दैया ओ जेब्ला दंगलथिं बोहैला गोन अब्ला दैयाबो बेजों लोगोसे गुबुंग्ले जालांफाखाबाय औ बेयाव थानाय जिब जुथु ना एम्बु ओ बायदि मैया जिब जुथुफोराबो ओ थैलांफायो आरो
दै गुबले जानाय होनना बुङोब्लाथ' औ नंगौ नथां‌ दै गुबुंले जानाय होनना बुङोब्लाथ' ओरैबायदि माने दारिमिनफोरनिफ्राय गनाय बै मैला गाजज्रि मुवा बेसादफ्राबो दैयाव मि फैनाय आरो बेफोरबायदिनो जोंबो बेफोरबायदिनो गोबां प्लासटि तिग नाङै बुस्थु जाबोर जोथोरफोरखौ दैमाफोराव दैसाफोराव गारहरलाबायो नङा होमबा नोंथां बेफोरनि थाखायबो दैया गुबुंले जाया जायो
औ औ अब्ला नोंथां ओ टाइमा बारलायबाय जोंनिया दोनथ'नोसै नामा नोंखौ औ
नोंथां दे